खोनादोंना
औ नोंथां खोनादों
मोनाबिलि नोंथां आं नोंथांजों माने जोंनि बर' हारिनि माखासे बाथ्रा साव सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन दे नोंथां।
अ आङो जोंनि बर'फोरनि मा होनो हारियारि माने जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै नोंथाजों सावरायनो सानदों द बिदिब्ला आंनि सावरायनायखौ जागायनोसै
जागायदो नोंथाङा
जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोदो- गोदाय समनिफ्रायनो मा होनो दोरोङारि ओंख्रि जानाय लोंनायखौ जों मोनबोदों आरो दासिमबो जागासिनो दं आरो ओंख्रिफोरानो जादों मा अनला ख्रि नारजि अमा बिदिनो नाफाम साम' सबाइ बेफोरखौ मोननो हायो आरो- आरो बेफोर ओंख्रिफोरा जोंनियाव दा गुगोलाव जों जे आइटेक मोननो हाबाय आरो आरो लोंनाय लोंनाय होनोब्ला जों जौखौ बेबो माने जोंनि गुगोलनि माबायाव जिआइटेक मोननो हानाय आरो दा जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि सबाय आरो साम' बेखौनो नोंथांजों सावरायनो सानदों आरो आं दा सावरायनोसै जों सबाइजों साम'जों संनो थाखाय सिगांनो जोंङो सबाइखौ मानो ओ सुनानै लागोरोनानै दसे फोराननानै बा दै सर' होनानै बेखौ एवनाय जायो आरो एवखा एवनानै बेखौ जोंङो मा होन उननाय जायो आरो ओमफ्राय सबाइ खुनानै साफा खालाम खांनायनि उनाव दसे दोननो हायो आरो बेनिफ्राय जोंङो सिगाङावनो साम'खौ दैनिफ्राय खननानै लाबोनानै बेखौ सानसे नङाबा साननै सोमहाबनानै दोनो आरो खिगारनाय बायदि सबाइया मा साम' खिगारहोयो आरो जाहाथे बे गाज्रि-मोजां जानाय माबाफोरा खिगार जोबनानै मोजां माबा जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ सोमहाबखांनानै जानोसै समाव मानो संनोसै समाव बेखौ दाखोन बिनि दाखोन आरो बेनि बिजौ एबा साम'नि खिथुखौ गारगोरो आरो जाहाथे जों सोबनायाव मोदोमा मोजाङै गयो गनायनि थाखाय दाखोनखौ गारो जाखांनानै बेखौ जोङो दाननाय जायो आरो बि न जै फदा बिजौखौ दाननानै गारनाय जायो आरो ओमफ्राय उनाव बेखौ जों संख्रि नङाबा लेबु होनानै मोजाङै फुनाय जायो आरो साम'खौ मैला खारजासे जाहाथे बे साम'नि मोदोमाव बानानै थानाय गाज्रि मैलाफोरा खारो साफा गोजों जाजासे हुग्रोननानै लायो आरो।
औ
ओमफ्राय हुखांनायनि उनाव जोङो मानो सबायखौथ' सोमनानै दोनखांखाबाय नालाय ओमफ्राय बे सबाय बे साम'जों सबायजों संनो थाखाय जोङो, जोंनिनो गोदोनि मस्ला, बिदिनो बुंनो हायो सामब्रामफोरखौ बुंनो हायो। आरो माने बिदिनो हाइजें बिलाइ, ओमफ्राय जोङो गंगार दुन्दिया बेफोरखौ जोङो दुन्दिया बेफोरखौ होयो आरो होनब्ला जोंनि ओंख्रिया गोथाव मोदोमबाय, जानो गोथाव जायो आरो खौ सिगां एवगोरनानै आरो संख्रि बानलु हालदै, एवग्रोना लोगोसे दै होनानै बिदिनो गोबाव गोबाव एवखांनायनि उनाव जोङो, मालाबा जों सबायखौ रुगोरनानैबो लागोरनो हायो आरो लुगोरनानै उनाव स माबा, साम'आव होनो हायो आरो जोङो मा होनो सबायखौ साम'जोंबो समानै एव नानै माने दै होनानै संनोबो हायो आरो
औ
दा रुग्रोनानै लानायनि समावनो ओ बै सनायखौ सामु आव होसन, होसननायनै उनाव मोजाङै गोदौ होनाय जायो आरो गासैखौबो मस्ला-मस्लि ओ नांगौसेबां खारदै, संख्रि-बानलु होखांनायनि उनाव बेनि उनाव मोजाङै गोदौखांनायनि उनाव जबहोनाय जायो आरो मोनबैसे समाव जौखोनानै, जेब्ला मोनहांहां जायो बे समाव जोङो मानो जेरै गंगार दुन्दिया नङाबा गंगार दुन्दिया मोनाबा ओ माबा बिलाइ हाइजें बिलाइ नङाब्ला दुन्दिया बेफोरखौ जोङो मा होनो बेयाव, होयो आरो माबा सबायजों साम'जों ओंख्रियाव बेयाव जोङो खारै नङामोन, जाया सबायजों साम'जों ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो सिगां खारैबो नांगौ आरो खारै होयोब्ला ओंख्रिया गोथाव आरो रिमोनस्लु जायो आरो सबायजों साम'जों ओंख्रिया खारैखौ जोङो सबायनिफ्राय मोननो हायो, बेसरनिफ्राय मोननो हायो। बेसर साबाफोरखौ जोङो जेब्ला बेसरखौ बोखांनायनि उनाव फिथाइखौ मारा होखांनायनि उनाव बै बेसर साबाफोरखौ, दौ दाखोरफोरखौ जोङो सावनानै बेफोरखौ गारा आरो सावनानै ज'मानै खारै बानायनानै लायो बिदिनो थालिर फस्लानिबो मोननो हा हायो थालिर फस्लाखौ फोराननानै मोजाङै रायजोखौ लानानै सावनानै जोङो, बेखौ खारै बानायनो हायो आरो गोबां गोबाव जायो मोननो हायो खारैया बिदिनो खारैया बेनि उनाव जों खारैनि समायसा खारै नांथारगौ, बेबायदिनो जों साम'खौ लानानैबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा होनो बाथ्रा फांसेबो मोनो आरो बेनो जादों मा दै सिङाव लेखा लिरो साम' बेफोरबाय, माननो हाया आरो बाथ्रा फांथेखौ मोननो हायो बेबायदिनो जों गोद गोदो गोदाय समनिफ्रायनो सबायजों साम'जों ओंख्रिखौ जाबोगासिनो आरो बेयो गोथाव उम जाग्रा ओंख्रि आरो दासिमबो बेखौ जोङो आथिखालावबो गोथाव जाग्रा ओंख्रि होननानै, बाहायबोदों आरो जाबोगासिनो दं। आंनि बुंनाया दा बेयावनो जोबथ'बाय नोंथां नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ आंबो बर'नि आरो आसामनि गुबै फोरबो बैसागु रंजाथाइ फोरबोनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
बैसागु रंजाथाइ फोरबोआनो जाहैबाय आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोर्बो फोर्बो बियो बेयो बे फोर्बोआ आसामनि बयबो सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद आंगो बे फोर्बोखौ बर हारिनि बर हारियाबो मोनसे गुबै फोर्बो हिसाबै फालिनाय जायो
बे फोर्बोआव बे फोर्बोखौ आंबो बयनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनो बैसागुआनो आसामनि सुबुंफोरनि गोदान बोसोर फैनायनि रादाबखौ लाबोनानै होफैयो बैसागु फोर्बोखौ
बोसोर सैथ्र दाननि जोबथा साननिफ्राय जागायनाय जागायनानै गोदान बोसोर एबा बैसाग दाननि स्नि सानहालागै फालिनाय जायो आरो
बोसोरनि जोबथा सानखौ मोसौ बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो सै त्र मासनि जोबथा सानखौ बे दिनाव मोसौफोरखौ फुजा होनानै दैमायाव थुखैनो लाङो आरो बे थुखैनो लांनाय समाव सल खनै खनै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर एर हानजा हानजा होनै होननानै सल खननानै होनानै लांनानै दैमायाव थुखैहैयो आरो बेनि उनावहाय गोजाम गोजाम फागाखौ दिरुंखौहाय गारनानै खुलिनानै मोसौखौ फोथाराव नागारनाय जायो आरो आमफ्रायहाय उनावहाय बे मोसौ थुखैनायनि नेयमानो जाहैबाय जोंनि बर हारियाव जोंनि बर हारियाव मोसौआ जों आबादजों आबाद मावनानै थांनानै थाग्राखाय मोसौखौनो गुबै आबाद मावनाय जों लोब्बा थानायनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो मोसौआ मोजाङै मोजां फिसा उजिथों आरो मोजाङै मोजां देहा लानानै जोंखौ आबाद माव नायाव मदद होथों होननानै मोसौनि बैसागुखौ खुंफानाय जायो आ जो
बिनि उनावहाय गोदान बोसा गोदान बोसोरनि से अक क्ट निफ्राय मानसिनि बैसागु एबा गुबै बैसाग गुआ जागायो आरो गोदो गोदाय गोजौ आसामनि गामि ओन लाव उदां फोथाराव ज मोसा ज ज मोसालायोमोन दानि दिनाव बो बि मोसालायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि बर न खरावथ ज ज सेंग्रा सिख्ला बयबो ज जालायनानै न न थाङै थाङै मागिलायनाय इफोरबायदि हुदाखौ गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो दाबो नुबाय थायो आ आरो बिनि अनगायैबो जोङो फोथाराव मोन जों बयबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ज' जानानैहाय मोनसे मोसानाय मोसानाय खुङो आरो मोसानाय मेथाइ खननाय नाय ओमफ्राय बिनि अनगायैबो गामिनि मानसिफ्रा ज' ज' ओंखारलायनानै मेथाइ खनै खनै मोस सायै मोसायै न'खर न'खर हाबनानै मोसायो आरो। बे समाव उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ मान बावो आरो गिदिरफोरा उन्दै फोरनो अन्नाय होयो बियो गुबै मोनसे बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय हु दा बेखौ दासिमबो जों फालिनायखौ नुनो मोनो। बैसगुवा दास दिनैसिमबो आसामनि गासै हारिनि सुबुंफोरजों मोनसे रंजा जाथायाइनि फोरबो हिसाबै फालिजायो आरो नाथाय आथिखालनि नोगोर ओनसोलाव आरो गामि ओनसोलफोराव बैसागुआ
मोनफा जौस्रांवसो फालि जानायखौ नुनो मोनसै बेफोर जौसां ङाव गुबुन गुबुन हारिमु आयदाजों लोगोसे बैसागु मेथाइ आरो मोसानायखौ दिन्थिनाय जाय यो दिन्थिनाय जायो।
मानसिफोरानो ज' ज' फैनानै बेफोरखौ नायफैयो आरो रंजायो। बेबायदिनो बैसागुआ जोबोद रंजा बाजानि नि गेजेरजोंनो फालिनाय जायो।
फालिनाय जायो आरो। बेबायदिनो बैसागुआ जोबोद रंजा बाजानि गेजेरजों जोङो गोसोखौ गोजोनग्लाय होयो आरो बैसागुनि दिनाव बय बयबो उन्दै गेदेर सानलायालासे बयबो ज' ज' ओंखारलायनानै बे बायदिनो रंजानायखौ लायो आरो बैसागुनि, से टा- से से अक्ट'निफ्राय स्नि अक्ट'सिमहालागै बेनिखायनो बे फोरबोखौ रंजालि बैसागु होननानै बुंनायबो जायो आरो। ओ
बे समाव गोबां खो- खेला दुलाबो होनायखौ नुनो मोनो जों दानि दिनाव। गोरबां बादायलायनायबो होनाय नुयो खन्थाइ आवरायनाय
बिदिनो गेलेनाय बादायलायनायबो होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। मानसिफोरा सरासनस्रायै गथ' गथायफोरा गोदान गोदान जि जोम गान-गानो। बे फोरबोआव
आंनि बुंनाया एसेनोसैमोन।
औ दे नोंथां। होमबा दोनथ'नोसैना नोंथां? अ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांनि सुंग' बिबुंथिखौ फोरमायना होनायनि थाखाय
नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरबाय।
दे होमबा नोंथां।